औ खोनादोंमोनलाय मा होनो नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्लाा जों मोनसे आदा-आयदा लानानै सावरायनोसै खोमा नोंथां।
औ जायो नोंथां।
औ माने जों
नोंथाङा ओ औ दे नोंथाङा होनदो औ नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो सानदों ओरैनो?
औ जों माने रांखान्थि आरजिनायबा मा होनो जों मा मानि मा मा खालामनानैबा जों मा आयदा आदब खायदा बाहायनानै जों रां खानथि आरजिनो हायो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां। जागोन ना औ होमबा औ जोंहाथ' माने गोबां गोबां बिथिं दं मानिे गोबां आदब खायदाफोर दं जोंहा रांखान्थि खामायनायनि जों माने साख्रि मावनानैल' जों माने रांखान्थि आरजिनो हाया होननानै जों बुंनो हायो आरोमाने साख्रिनि अनगायैबो जों माने गुबुन आदब खायदा बा बेफार फालांगि खालामनानै बा मोनसे मा होनो जों मा होनो बिजनेसफोर मावनानै बेफोरबायदि जों आबाद मावनानैबो जोङो माने रांखान्थि आरजिनो हायो आरो नोंथां जों आं मा होनो आबादनि बेलायावनो बुंनोसैे जों आबाद मावनानै जों गोबां रांखावरि आरजिनानै जों न'खर खुंनाय बा मा होनो गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ लाहोनाय बेफोर बिथिंनि बागैनो एसे बुंनानैनोसै आं नोंथांनि सिगाङाव जों माने बिदिनो गोबां गोबां आबाद मावनानै जेनेबा जों मैगं थाइगंनि आबादखौनो बुंनोसै माने मैगं थाइगं आबाद मावनानै जुदि जों मोजां फसल मोजां फिथाइ दिहुननो हायोब्ला माने जों गिबि गिबि फिथाइ माने गिबि गिबि बोथोरनि गिबियाव माने जों फिथाइफोर बा मैगं थाइगंफोर दिहुननो हायोब्ला माने जों मा होनो गोबां फाननानै माने जों गोबां रां मोननो हागोन होना मा होनो फार्स्ट बा गिबि गिबि ओंखारनाय समावथ' माने मैगं थाइगंनि बेसेन बारा जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिनि थाखायनो माने जों मा होनो माबे मैगंखौ माने माबे बोथोरनि गिबि समाव दिहुननो हायोब्ला माने जों रांखावरि माने खामायनो हानायाव मोजां जागोन होननानै माने मिथिखायो आरो माने सुबुंफोरा बेनि बेखायनो माने जों माहोनो गुबुना माने बाजाराव ओंखारनि सिगांनो माने जों बाजाराव बैफोर मैगंखौ गायनानैहाय आबाद मावनानैहाय जों माने फाननो हायोब्ला माने जोंहा रांखावरि आरजिनो हायो आरो नोंथांा आरो जोंहा मा होनो दानि दिनावथ' माने गोबां मा होनो आबाद मावनानै जोंहा रां खाव खामायनो थाखाय सुबिदा मोनबाय जेरैहाय जों माने राबार राबार जायखौ होनो बे राबार बिफांखौबो जों गायनानैहाय माने बिनिफ्राय माने आथा दिहुननानै जों बेखौहाय माने फानहरनो हायो आरो राफादनि मा होनो दामाथ' माने किल' सिस्टेमसो नालाय माने जों बेखौ खौबो माने हानानै जों खस्थ' खालामनो हायोबा माने जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो माने बेखौ दोनथुमनानै खेबसेयावनो माने जयै फानहरोब्ला माने जों बांसिन मा होनो मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां मानिे जों एसे एसे फानहरोब्ला माने जोंहा माने रांखावरिया माने बाहायनाय थाङो नालाय बेनि थाखायनो माने जों मा होनो मावथुमनानै बा दोनथुमनानै जमा खालामनानै जों खेबसेयैनो फानहरब्ला माने जोंहा रांखावरि आरजिनायाव मुलाम्फासिन जायो होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जों दानियाथ' माने गोबां गय बागान गयनि आबाद आबाद मावनानैहाय माने जों रांखावरि खामायनायखौ नुदों नङा होमबा नोंथां दानिया माने गय गय गायनायनि मा होनो गयजों गय बिफां गोरलै गायजेनोबा माने जों बे गयनि गेजेर गेजेराव माने थालिरनि दंफांबो गायदेरनानै जों माने बैफोराव माने मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनदोंारमाने बया जाहाथे थाजिम थासिगोन आरो माने बै थालिर दंफाङा मा होनो जौनानै देरनानै फिथाइ थायोब्ला जों बै बेनिफ्राय थालिरखौबो फाननानै जों रांखावरि मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो माने गयआ फिथाइ थायोबा माने जोंहा गोबां फाननानैहाय माने फिथाइखौ फाननानैहाय आरो जोङो माबायो रांखावरि मोनहायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बै गयखौहाय आरो फुलि महराव माने गय बिफां ाने फुलि खालामोबा माने जोंहा जावैबा माने जोंहा आरो गोबां मुलाम्फासिन होननानै आं बुंनो हायो आरो माने फांसे मा होनो गय थाइसेयावनो माने मा होनो बोसोरनैफोरनि बोसोरनै बोसोरथाम बेफोरबायदि बोसोरखौ लानानैसो माने फुलिनि बेसेनाबो जायो नालाय बेनिखायनो माने गय थाइसेनि बेसेन माने खमैबो फानोब्लाबो माने जों गोबां रां आरजिनो हायो होननानै नोंथाङाबो माने मा मा आबाद मा आदब खायदा बाहायनानै माने जों रांखावरि आरजिनो हायो बिनि सायाव एसे नोंथां।
औ जागोन नोंथां माने नोंथाङा जे बुंनाय बायदि नोंथाङा जे बुंलांदों बे नंगौ। माने जोंनि दा ओनसो लाव नायोब्ला जोंनि जा जे जाय जायगायाव जों नायोब्ला माने जोंनि साख्रि साख्रि बाख्रि होसोनायजों लोगोसे जोङो जेनेबा गावनि थांनानै थानायनि राहाखौबो जों साइड साइडआव लाफानांगौ साख्रिखौबो जों होसोनांगौ। होसोनांगौ नङा माने जोङो सा ख्रि होसोनायजों लोगोसे जोङो दसरा जेन'बा गावनि जेन'बा जि जेन'बा नों साख्रि बाख्रिखौथ' मोननाय मोनैनि बु माने खाफालनिबो खोथा थाबाय‌ बहाय आरो नोंनिनो खोथा थाबाय जुदि नों साख्रि खौ जुदि इयुनाव मोनाब्ला जुदि नोङो नोङो साख्रिजोंल' खारालासिनो नोंनो जेन'बा नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन'बा रबार फिफां गायनाय आरो बेबायदिनो गय फिफां गायनाय, आबाद मावनाय बेफोरबादिखौ नों साइडआव लालांफायोब्ला निटसय जेन'बा नों साख्रि मोनाबाबो नोङो थांनानै थानायाव बेखौनो ओ बाहायहैनो हागोन आरो। माने जों दा जेस जोंनि दा ओनसोलाव नुबाय जे जाय जेन'बा साख्रिया जेन'बा थामजौनि बाराल' उमफाय बेवहाय
हेलौ हेलौ